खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ दिनै जों बिदिब्ला बैसागुनि सायाव एसे सावरायलायनि नामा?
औ नोंथां सावरायजायो दे।
औ जोंहा बैसागु होनना बुङोब्लाथ' गुबैयै मोनथाम रोखोमनि दङ बेफोर जाबाय। मागो बैसागु काति बैसागु लोगोसेनो दंबावो जोंना रंजालि बैसागु। जों दिनै गिबियावनो। ति बैसागुसेयाव एसे सावरायग्रोनि नामा?
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायलाय काति बैसागु होनोब्ला नोंथाङा माखौ गोसोखाङो एबा आगोलनिफ्राय मा खोनाबोदों?
औ जोंहा काथि बैसागु होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जों गुबैयै ओ जोंनि माहारियानो जोंहा आबाद गाहाय सुबुं नालाय आबाद गाहाय माहारि हारि बेखायनो जोंहा बे काथि बैसागुआ थोंजों ङैनो आबादनि सायावनो सोनारनाय आरो बा जोंङो आबाद खौ लानानैनो फालिनाय जायो आरो बे फोरबोखौ जोंहा बे खााथि बैसागुआवहाय आ कारतिक गासा होननानै बुङो जायखौ जों गासा सावनायबा जेरावहाय बे आबादाव जों आलारि बाथि सावनाय जायो आरो ना ओ बेबायदि सावनायाव जोंहा गोबां ओ नेम खान्थिफोर दङ जेरैहाय जोंहा बे आबादाव जाहाथे जेबो एम्फौ एनला बा बायदिसिना ओ बाहे बायजोआरि ओ गाज्रि नोजोरफोर बा ओ जोंनि आबादफोरा गाज्रि जायाथो बेफोरबायदि मोनसे थांखि लानानै गोदो दोरोङारि समनिफ्रायनो जोंहा बे फालिबोनाय आरोना मोनसे त' बेबायदि जोङो ओ जोंनि आबादनि गेजेरावहाय ओ थाइगिरनि खङाव नङाब्ला जोंहा थालिर फस्लानि दनाखौ फिसा फिसा ओ खुरै बायदि बिदि बानायनानैबो जोंहा औवाजों बे जों जे बुङो खखा होननानै जे बुङो जों दैयाव साग्राया बेबायदि औवा थाइ औवाखौ बेबायदि खालामनानै बेवहाय जोङो लाइजुलाइ बनानै बा नङाबा बे ओ जोङो जे थाइगिरनि खंबा थालिर फस्ला बेयावनो जों थोंजोङै ओ जोंनि बावथाय जे न'खराव जोंहा बावथाय बावो नालाय जोङो जेरै बुटफोर होयो आरो बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ होनानै जोङो आरो बै नारें जुमब्रा होननानै बुङो बेखौ होथारो आरो ना बेजों ओ गय फाथै गासै खौबो एसे एसे एसे होनानै जोङो आलारि होनानै जोंनिया फोथाराव माइब्लियावहाय जोङो बेखौ थुनानै बेयाव फोजोंनाय जायो आरो ना आलारि बाथिखौ जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा बे अराव बारसोमनानै बे अरनि ओ नोजोराव फैनानै गासैबो मुवाफोरा थांगारो बा जोंहा आबादा गाज्रि जाया बेफोरबायदि साननायजों थांखिजों जोंहा माइनाव खौबो नोजोर लाखिनानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना आं एसे सुंद'यैनो बुंबाय नोंथाङाबो ओ बेनि सोमोन्दै एसे गोलाव फुवारनानै एसे बुंनानै होयो होनब्ला आं मोजां मोनगोन
नंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद गोनां खोथाफोरखौ फोरमायनानै होलांबाय लोगोसे आंबो जा मोनथिगौ एबा मिथिबोदों बिनि थ एसे फोरमायथिनोसै
औ नोंथां
जोंहा काथि बैसागु होनना बुङोब्लाथ' दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंहा आबाद आबादनि सायावनो गुबै सोनारो फोरबोआ जोंहा
नंगौ
आ गस गस लखि बिबा माइ नाव बेखौ जों बै सानब्रै फुजिनाय जायो जों बे काथि बैसागुखौ फुजियो थिनायनि गुबै मोनसे असिलायानो एबा थांखियानो जाहैबाय जोंहा सुबुं माहारि नालाय जों आदार जायाब्ला थांनानै थानो हाया बेनिखायनो बै बै गसाइ माइनावनाव जोङो आरज गाबनानै बै दुब्लि फोथाराव जेब्ला जों आबाद मावो बै आबाद थिलियाव थांनानै एबा न'खरावबो जोङो साथि खाला एबा फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों फैबाय थानाय बोसोरफोराव एबा फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे जोंहा जेबो आदारनि आंखाल जाया एबा जों थांनानै थानो थाखाय जिखिनि नांगौ जानाय आदार बेखिनि नांगौ आदार जानायखौ जाहाथे जों थोजासे बिबांनि मोनो बेखौ गसाइनि सायाव आर'ज गाबनानै जों बै सानखालि माइनाव गसाइखौ जोङो साखि दोननानै जों ओ गसाइखौ जों फुजिनाय जायो लोगोसेनो बे कत फुजाखौ जों बिब्दियैनो फालिलांनायखौ नुबोदों नोंथांमोनाबो बिदि फालियो ना औ औ औ औ औ बिदिब्लाथ' जों खाथि बैसागुनि सायाव एसे मोनथिलायबाय नङा होमबा औ दा जों एसे मागो बैसागुनि सायाव आवगायलांनोसै नामा
औ नोंथां आङो बेनि आवगायावनो एसे बे खाथि बैसागुआव माइ मोनसे जोंहा खोन्दो थालांबाव दों आरोना बे खौ एसे बुंनो सानो जोंहा बै आलारि बाथि थि हैखांनानै दुब्लि फोथारावहाय जेरैहाय जोंहा बे हि सान आइजो माहारिनि ज जय हिसान दाग्रा गनस्रि होननानै बुङो बा जोंनि बे गनस्रिखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै माइ आबादावहाय जोंहा बिदि माइखौ एसे एसे नारनानै गारबोनायबो जायो आरो ना बे खान्थिखौबो
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथारा थारखौनो गोसोखांदों औ औ औ
दायाव आवगायलांनो हासिगोन।
नंगौ नंगौ थारैनो औ मागो होनना बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो मागो होननाय लोगो लोगो जोंहा गिबियावनो फैग्रोयो जानाय लोंनाय एबा फिथा सावनाय बायदिसिना हाबाफारि एबा फोरबो
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ औ दे नोंथाङा मागोनि बागै एसे बुंलाय।
औ जोंहा मागो होननानै बुङोब्लाथ' जों जा जोंनि आसाम आसाम हादरनि मोनसे साननाय दिन साननाय बा केलेन्डार नायखां बिलाइ थायो नालाय बेनि हिसाबैनो जों बेवहाय मागो दानावनो जों बे मागोखौ खुंनाय जायो आरोना जोंहा बुंनो थाङोबा इंराजि रावावहाय जोंहा जानुवारि दानावहाय जाहैयो आरोना।
नंगौ नंगौ।
औ बे मागोआवहाय जोंहा गोबांनो बायदिसिना हाबाफारिफोर लानाय जायो। बेनि गेजेरावनो जोंहा गिबियानो जाहैबाय जों जा बे मागो दाना हाबनायनि आगोल आगोलावनो बा जोंहा मागो दान हाबनायनि जिबा नैजि सिगांनिफ्रायनो जोंहा गामि ओनसोलफोराव बा दानिया जों नोगोरावबो नुनो मोनो। माने जोंहा बेै भेलागुर होननानै जे जों जायखौ बुङो। जिगाबनि न' लुनानै जों सावनाय जायो नालाय बे खौ जोङो दाना नोगोरावबो जिगाब बायना लांनानै सावहैनायखौ नुनो मोनो। आरो बेखायनो जोंहा गामि ओनसोलावथ' जोंहा आब' आबादनिफ्रायनो बेबो आबादजोंनो सोमोनदो गोनां। जोंहा आबादनिफ्रायनो मोननाय बे माइ हाखांनानै लांनाय नारा बि नाराया जेब्ला गोग्लैनानै हायाव सिथाबो अब्ला जोङो जेब्ला गुरै जायो बोनानै मोननाय गामि ओनसोलाव जोबोरैनो जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोर बा जोंनि सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदिबा जोंनि हाबा जानाय आबै आबौमोन जोंबा जोंनि आमाइमोन दादिमोन बेफोरबायदि जानाय सोमोन्दोनिफोराबो गोबां हेफाजाब होयो जों नाराखौ ज' ज'यै बोनानैहाय जों बै भेलागुर न'खौ बानायनाय जायो आरो ना न' आरो बे मोनसे बे भेलागुर जोंहा माइ हुंजे हङो बेफोरबायदि आरो ना थ' बेयावहायबो जोंहा बेखौ जोङो बै मागो दान जानायनि से थारिख जानायनि आगोल आगोलनो बेखौ लुखांनानैहाय जोङो दमासि सानावहाय बेखौ सावनानै होनाय जायो बेखौ सावनायनि आगोलावबो जोंहा ओरैबायदि माने सान ओंखारै सिगांनो बा जोंहा बे दिनावलायनो दाउखा गाबै सायावनो बै दाउखाया बिरबोनानै जों सुबुं माहारिखौ नुयै सायावनो जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बे माइहुंखौ बे भेलागुरखौ जोंहा सावनांगौ होननानै गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि समनिफ्रायनो खोनाबोनाय जोंनो फोरमाय जों'नि गोरा गाह बेखायनो जों दासिबो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव बे भेलागुर सावनाय आयदाखौ नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो बे दिनावनो जोंहा गोबां जायखौ बुङो जामुं जानाय लोंनाय बेनि सियावनो थोंजोङै थाङो नालाय बेनि बेनि आयदाफोराबो जायो दा जोंहा बै ओ भेलागुर सावनाय होननायाबो जोंहा आबै आबौमोनाहाय जोंनो फोरमायो जे जोंहा जोंनि मोनसे गोदान ओ दान फैबाय नालाय बेनिख बेनिखायनो जोंहा बे जोंनि ओ देहा सोलेराव मोदोमावहाय जेबो बायदिसिना बेराम आजार साबदेरा बा फैया बा जोंना थांनाय समफोरावहाय जाफोर दंमोन बेफोर गासैबो थांथो जोंनि मोदोमनिफ्राय होननानै बेखौ सावनानै होनाय जा जायो होनदों आरोना बेखायनो जोंहा बेखौ गासैबो न'खरनि गासैबो गामिनि बे ओ बेलागुर सावनायनि अरखौ सायनांगौ होननानै बुङो बेखायनो बे दिनाव दाउखा नुयैयावनो लायनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बे अरखौ सायनांगौ होनो आरो जों बिब्दिनो फालिबोनाय नुनो मोन्दों आरो दा नोंथाङाबो एसे जामुं जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलाय बे दिनावहाय जोंहा आरोबाव माबायदिहाय जानाय लोंनायखौ खुङो एसे फोरमायलाय
जोङो मागो सानावहाय गुबैयै जानाय लोंनाय होनना बुंङोब्लाथ' जों फिथा सौरायखौनो मुंख'नांगोन मानोना जों गुबैयै फिथा औ जों फिथा सौराइ सावनानै जों साफ्रोमबो ओ सुबुंफोरा गेदेर उन्दै बोराय बुरै साफ्रोमबो जों ज' ज' रानलायलायनानै जायो एबा सासेया गुबुन सासेनि न'आव खौरां लानो थाङो बिब्दिनो ज' ज'यैनो सुखु दुखुखौ रानलायलायनायखौ नुनो मोनो सासेया गुबुन सासेखौ मान खालामो सनमान होयो एबा बायदिसिना जामुंफोरखौ गावनि न'आव जा एसे दं बेखौ बै आलासिनो एबा खौरां लानो थांनाय मानसिफोरनो जाहोयो लोगोसेनो गाहाम गाज्रि खौरां लानानै गावनि सुखु दुखुखौ बानस'लायो एबा सुखु दुखुखौ रानलायलायनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो जों मागोआव बायदिसिना फिथा सावनाय जायो जेरैबायदिहाय फिथा लावदुम फिथा सिथाव फिथा एन्थाब लोगोसेनो जोंहा सौराइ दं बायदिसिना जों मागो दानाव सावनायफोरखौ जों नुनो मोनो। औ अब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि गामियाव माबाफोर बिदि फिथा सावनाय नुयो नामा मागो दानाव
गामि एबा जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि बर'फोरनि होननानै बुङोब्ला गिबि फिथायानो जोंहा जाहैबाय फिथा लावदुम आरोना बे फिथाखौ जोंहा बै दमासि बेलागुर सावनाय दिनावहायबो बा बेनि हरावनो जोंहा बै दमासि जागोनना जि दिना जोङो ओ भेलागुरखौ सावगोन बेनि आवगोलनि हराव जोंहा गासिबो न न'खरावनो ओ जेरै जामुं जानाय जायो न'खरनि गासै गोजानाव थाहैनाय सुबुंफोराबो फैनानै ज' ज' न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायजों मोखां नाय नायज्लाय नायज्लाय अर सावनानै बे दिनावथ' जोंहा गोजां बोथोर जायो नालाय अर सावनानै अरनि खाथियावनो जोंहा फिथा सौरायबो सावगोन बेदर फिसाबो एवगोन बेफोरबायदि जोङो ज'यैनो जालायनाय लोंलायनाय खालामो आरोना। तह बेयावहाय जोंहा गिबियावनो जों सुबुं माहारिया जानायनि आगोलावनो जोंहा न'खरनि गोमालांनाय आबै आबौ आजौमोननो बिसोरनि मुङावहाय जोङो जेबो संख्रि सिनि होआलासेनो जोङो बिथांमोननोहाय बे लावदुम फिथाखौ बिथांमोन नि मुङाव सावनानै गिबियावनो खांग्रोनाय जायो आरो ना। त बे बे फिथायानो जोंनि बर' फोरनि मेन माने गोनांथार बा मोनसे गोनांथार आयदा होननानै बुंनांगोन आरोना। बेनि सायावसो जोंहा सोनार लाङो आरोना बेनिफ्राय जों फिथा होननानै ब बुंङोबथ' बिबदिनो जोंहा दाना गोबां बायदिसिना गाबनिबो दिहुननाय जालां बै फिथाखौ जेरैहाय जोङो बै बिदफोरखौ होनानैहाय एनथाब फिथायावनो बा जोङो गलाब कालार बायदि कालार बेफोरबायदि गाबफोर फोननानै खावनाय जायो। नुनो मोन बा जोंहा नालेंखरफोर
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों दिनै सा सावरायनो आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय दिनै। जों बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै औ दे बिदिब्ला नोंथां औ औ औ साबायखर थाबाय।